हेलौ?
हेलौ औ खोनाबायना?
औ खोनादों औ।
औ। दायो फ्रियाव दङ होनबा?
नंङा
अ
दायो बिदिब्ला ओ नोंथांजोंहाय बे
औ
हेल-हेल्थनि सायाव हाय सावरायनो बे बाथ्राखौ लानायावहाय नों थाङा बे बाथ्राखौ सावरायनायावहाय एसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन।
ओ बिदिब्ला नोंथांनिसिम बे बेलासिनि गोजोननायखौहाय जासि हरग्रोनानै थाबाय दे। अ दायो हेल्थ जायखौ जोंङो सावस्रि होननानै बुंङो देहा सावस्रि दा बे देहा सावस्रि इंगलिसाव जोंङो बेखौ खौ हेल्थ होननानै बुंङो दा हेल्थखौहाय बुङोब्ला हेल्थला जोंनि सुबुंनि ओ मोनसे दोहोन होननानैबो जोंङो बुंनो हायो। दा बे हेल्तनि सा सायावहाय ओ नोंथांङा जेसेबां मिथि गौ एबा बिनि सोमोन्दै मा मा मोनथियो बेखौ एसे बुंफोरलु होनो हागोन नामा?
जेनेबा हेल्थनि सोमोन्दै आं जाखिनि एसे मिथियो आंनि मोनदांथियाव जेसां हायो बेखौनो आङो बुंनो फोरमायगोन आगै नोंनो। हेल्थ होननानै बुङोबाथ' जों गावनि देहाफोरखौ माबायदि लाखिनांगौ जेनेबा जेब्लायबो जोंङो गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन जे बेमारनिफ्राय गोजानाव जानो हायो आरो उम्म दिनो बेमार आजार जायिनि थाखाय जेनेबा जोंङो ओ मैगंफोरावबोथ आजिखालि मैगं थाइगंफोरावबोथ आजिखालि सोबावबो मुलिनि थाखायसो जायोसै ना मुलि होनाय गोजा जायोसै औ। ओमफ्राय बिनि थाखायनो जेनेबा जोंङो हाथायफोराव फाननाय मैगंफोरखौ जेनेबा मुलि होनायफोरखौ जायालासिनो न'आवनो गावनो खस्थ खालामनानै गाव गायनाय बा गाव न'नि अरगानिक मैगंफोरखौ जायोब्ला देहाफ्राव एसे मा होनो बेमार आजार जानाया एसे खम जायो होननानै आं सानो आरो आगै आरो उम्म आरो दाथ गथ'फोराबो दखानफोराव बांसिन पेकेट बिदि मेथाइ जायोना बेफोरनिफ्रायबो बेमार आजारा थाब सोमजिनो हमो गथ'फोरनाव बिनिखायनो बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जानांगौ आरो गथ'फोरनि हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय बा देहाखौ मोजां लाखि बिनि थाखाय पेकेट मेथाइ जाहोनाय बा जुस लोंनाय माबा माबि बायदिसिना जानायनिफ्राय एसे
सांग्रां जानांगौ होननानै आ सानो आरो औ बेयो थारैनो सैथो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो हेल्प खौहाय मा रोखोमै लाखिनांगौ बेनि सायावहाय एसे
औ मा रोखोमै माने
जेनबा हेल्थआनो जोंनि सुबुंनि गोनांथि नालाय ओमफ्राय दा हेल्थ बे सावस्रि एबा देहाखौ जोङो मा रोखोम। रोखोमै जोथोन लाखियोब्ला। जों जोंनि थाखायनो मोजां बेनि सायावहाय एसे।
औ औ हेल्थ होननानै बुंब्लाथ जोङो गावनि देहाखौ अरायबो साखोन सिखोन लाखिनांगोन साफानो आरो फारसेथिं जानाय लोंनायखौबो जों गावनि जानायखौ ध्यान लानांगोन आरो फुंफोराव बुरुनानै सिखारनानै फुंफोरनि फुंनि बार गुसुफोरखौ जानांगोन आरो बिदिनो हायोब्लाथ खारनाय थाबायनाय फुङावनो सिखारनानै बेफोरबायदि खालामनानै जेनेबा बियाम बानायबाबो गावनि देहाया एसे स्ट्र जायोबा बेमार आजारनिफ्राय एसे गोजान जायो आरो सांग्रांआव लाखिनांगौ नालाय गावनि देहाखौ ओम बिनिफ्रायथ आं बारा जे मिथिथलागै नों एसे फोरमायदो दे।
जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जा ओ मोनथिनायखौ फोरमायबाय। देहा सावस्रिनि सायावहाय बिनि सायावबो आंबो बांद्राय मोन। मिथिया थेवबो आं मिन्थिनाय। खौहाय एसे फोरमायनानै होनोसै जायखौ जो देहा सावस्रि थ्रि होननानै बुङो ओ। सावस्रिया मोजाङै थायोब्लासो जोंनि थांना थानाय आयुआबो
औ नंगौ नंगौ‌
दा दहाय सिगाङाव जे नोङो बुंदोंमोन।
औ।
मैगं थाइगं एबा। बा जानाय आदारनिफ्रायबो जोंनि स सावस्रियाव। गोबां जेंना नुजाथिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै मैगं-थाइगं जायोब्ला देहाया मोजां थायो होननानै बुङो ना थाइ आजिखालि मैगं-थाइगंखौ अबेसिबां फ्रेस। मोन्नो थांला जायनि जाहो नाव ओ गोबां आबादारिफोरानो गोबां मुलाम्फाखौ नागिरनानैहाय ओ इयुननि देहा सावस्रिया मा रोखोम जाहैगोन नैबेखौ सान सानालासिनो गोबां माखासे रासायनारि मुलि केमिकेल बाहायजोबसै नङा होमबा दा सम बायदियै देरनांगौमोन दा समबादि देरनांगौनि जायगायावहाय सम जास्लोबैयावनो माखासे रासायनारि एबा केमिकेल इउस खालामनानैहाय ओ सम जास्लाबैयावनो माखासे मैगंखौ मोनहोयो एबा देरहोयो दा बेफोरबायदिखौ जानानैनो बै केमिकेला जानाय आदारजों जोंनि देहा सिङाव थांनानैहाय ओ जोंनि देहाया एबा सावस्रिया गोबां गाज्रि जायो। माब्लाबा समावहाय मुलि गोनांखौबो जोङो मोनजायोब्ला ओ मालाबानि समाव लुज मसन माब्लाबानि समाव गोबानाय नै बेफोरबायदि बायदि बायदि जेंना नुजाथिबाय थायो आरो
औ नोंगौ।
फ्राय दा बुंनो हायो ओ जोङो गोग्गो मै गं थाइगखौहाय जोङो जानांगौ अरगानिक जानां गौ होन्नानै जोङो बुङो। अर्गानिक जायो बा जोंनि सावस्रि एबा देहाया मोजां थायो। ओ दा अर्गानिक होन्नानै माखासे बेफार फालांगि फोरा थगायनानैबो फान्नायखौ जोङो नुनो मोनो। हा माने गाव गावनि लाबा लाबनि थाखाय बेल बिथा-बिथांमोनाबो अर्गानिक नङैखौनो अर्गानिक होन्नानै थगायनानै फानोनो बेफोरबायदियावबो जों गावजों गाव ओ थगायलायनायाव जोंनि इयुननि एबा देहा सो नोस्थो खालामगासिनो दङ सानफा ए फा। आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि सावस्रिया मोजां ला खिनांगौनि जायगायावहाय जोङो गोबां दिनै ओ ननभेज ना बेदर जानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनसै। दा फुङावबो माब्लाबा सा सानावबो हरावबो एबा सान साफ्रोमबो सानसेयाव खनसेखौ ना बेदर जानाय नैबे बेबायदि जाबाय थानानैहाय नांगौ गौ बायदि सावस्रिया एबा देहाफोरनि जिनाखि अंग'आ जेरैबायदि दोगोन आदार दोगोन खालामनांगौमोन बेखौ समबादि आदार दोगोन गोन खालामनो हायियावहाय जोंनि सावस्रियाबो माने गुबुंले जागासिनो दङ एबा जोंनि देहानि अंगफ्राबो नस्थ' जालांनो ह हमगासिनो दङ दा गोबां बेदर जायोब्ला किडनिनि प्रबेम होननानै जोङो मोनथिदों। थिनो हायो। मोनथिसेयावबो जोङो। जोंनि खुगानि टेस्टखौ एबा थावनायखौल नागिरनानै जोङो देहाखौ एबा सावस्रिखौ सानालासिनो औ। जानाय आदार आदारावल गोसो होनानैहाय ओ मा होनो सावस्रिनि फारसे जेबो सानालासिनो उदैनि थाखायल' बा मुगानि सवटखौल' नायनानैहाय। जोंनि देहाखौ सान। खांफा गांफाजों गाज्रि खालामगासिनो दङ। दा। आंनि मोन यावहाय बेनो आब ओमफ्राय बेनि सायावहाय अर्गानि आदबा मैगंखौहाय जोङो मा रोखोमै मावनांगौ।
औ।
बेफोर अर्गानिक मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया बेसेबांसिन एबा सावस्रिया ओ मोजां जायोनि बिनि सायावहाय आब सुंद फोरमायथिखौ होबावलाय आङो।
औ।
जोङो जेनेबा। जोङो बेलेगनि बजारफ्राव थांनानै बेलेगनि मैगंखौ बायना जानायनिफ्राय जों गावनो खस्थ' खालामनानै न'आवनो फोनानै बा गावनि आखाइजों गायनानै जायोब्ला साबसिन जायो आरो। जेनेबा न'आव गाव खस्थ' खामनानै गायनाया उम न'नि बुस्थुब बा ननि मैगं थाइगंफोरखौ जायोबा फिथाइ सामथायाइफोरखौ जा जेनेबा ननि गायनायफोरावथ जोङो जेबो मुलि होनाय जायाना बिनि थाखायनो जेनेबा मोजां आरो ननि ननि मैगं नखराव‌जायोब्ला लखेल मेगंफोरा मोजां आरो देहानि थाखाय मिदिसेननि गैया नालाय आरो उम गावनि देहानि थाखायबो मोजां जायो ननिखौनो जानो हायोबा लकेल जायोब्ला जेन बेमार आजारा थाब साफिननो हाया आरो
ओमफ्राय बे देहा सावस्रि द जोंनिया जानाय लोंनायजोंल जायो बेखौथ जों रायज्लाय ओफायदा माखासे निसा जाग्रा फैयाम फेग्रा मुवा एबा निसा बाहायनानैबो गोबां सुबुङानो एबा दानि देरफुनाय लाइमोन फ्रा बांसिन बिदि ओ भेक्सिनफोरखौ इउस खालामनानै गाव गावनि सावस्रि एबा देहाखौहाय ओ खालामगासिनो दङ
औ ओम ओम बे थ जों गावनो मेगनजोंनो नुबोबाय दंना ग जेनेबा जे बुस्थुखौ जोङो इउस खालामनांगौ जे बुस्थु बुस्थुखौ जानांगौ जों बेखौ जाया जेनोबा दानिलायमोन फोरखोनो हमनानै ला मोजां बुस्थुखौथ बिसोर सोलोंखाया बांसिनानो निसा बुस्थु लानाय बास बिदिनो बां निसा जौ बायदिसिना लोंनाय बेफोरो बांसिन नुनो मोनोसै आरो आजिखालिनि लाइमोनफोरखौ बेफोरनिफ्राय हायोबा गोजानाव थायोबा आराम होननानै आं सानो मोजां आरो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनोबा निसा ला खालामनाय बा सोबनाय जानायफोरखौ एफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो गावनि देहाया बुहुद‌ खस-नस्थ जायो माने उम देहानि थाखाय मोजां नङा आरो बेफोर निसाफोरा आरो उम आं बेफोरखौ फोरनि सोमोन्दै बारा मोजाङै मिथियालै आगै अन्नानै आगैया एसे मिथिबावोबा फोरमायनो हागोन। ओ उम
जोंनि बर नखरफोरावदि मोन फ्रोमबो प्रग्रामावहाय जौ संनानैहाय नखर नखर हाबा हुखा जौ संनानै नांगौनि बारा जुमाय लोङा ना बेजोंबो जोंनि देहाया सावस्रिया बिराद नस्थो जालाङो जायनि जाहोनाव जों जोंनि बर नखराव जुमाय लोंनायजोंनो राननानै सोरखौबा थैलांनाय नुयो। आरो सोरबा बायदि दिया जुमाय लोङै लोङैनो गोबा-गोब्राब बेरामजों नारसोमजानानै एबा बुसोमजानानै सोरबा बायदिया ओरैनो स गेजेर ससेयावनो एबा आदा सदा जिउ हगारनो गोनां जायो। दा बेफोरबायदिखौ दा मेगनजों नुबोसेयावबो जों जोंनि सावस्रिखौहाय नांगौ बायदि जोथोन लानो रोङियावहाय दिनै जोंनि देहाया सानफा एफा नस्थ जालांनाय माखासे बार हावानि गेजेरजों आरो माखा जानाय लोंनाय निसा बुस्थु बाहायनायनि गेजेरजों दा बे बा थ्राखौ आबजों जों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोन बाय दायो जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि बे रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थनोसै औ दे आब होनब्ला गोजोननाय थाबाय।